औ खोनादों नोंथां।
औ। आं नोंथांखौ हनाय गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों बर'फोरनि हारिमुखौ लानानै आं सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ जागोन नोंना सावराय जागोन।
औ बर'फोरनि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो। बर'फ्रा गावहा मोनसे राव हारिमु गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय आरो हाबा हुखा खामानि दामानि जों गासैखौबो लानानै बियो हारिमुआव गोलैयो नङा होमबा? हारिमुखौ जोङो खम समनि गेजेराव बुंनानै जों फोजोबनो हाया, जोंनि बे हारिमुवा गोबां रोखोमै गुवारै जोङो ओ खोथा जों जों फोजोबनो हाया। मानो हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि बे जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गासैबो बे हारिमुआवनो गोलैयो। जेरै हारिमुवा मोनसे हारिनि आयना बायदि जेरै नोंङो गंसे आयनायाव गावनि महरखौ नायोब्ला जेरै नों गावनि महरखौ नुफाफिनो थिग बिदिनो जोंनि हारिमुआवबो जोंनि हारिमुखौबो नायोब्ला जोंनि गासैबो जोंङो बेरखांजोबगोन आरो जोंनि देहायाव जानाय लोंनायाव मानोना हारिमुवाखौ जों बावगारनानै जों मोनसेबो खामानि मावनो हाया। आरो हारिमुवा जोंनि थाखाय एंगार हाया जाय हारिमुवा मुलुगाव ओ हारिमु गैया जाय हारिया बिथांमोना दिनै गोमालांनोबो बारा सम नाङा आरो। बेखायनो जोंङो राव हारिमु बिदिनो जोंङो जानाय लोंनाय खामानि दामानिखौ जों आखाइ हाबाफोरखौबो जों मावनानै लानो हानांगोन। जेरै जोंङो बर'फ्रा जि जोम दायो नङा होमब्ला बेफोरबो जोंनि हा रिमुआवनो गोगलैयो जेरै बर'फ्रा गाव गायनो जि जोम दानानै जोंङो दिनै गाव गायनि गाननाय जोमनाय खसाबखौ जोंङो गाननो हायो। आथिखालावबो जोंङो बर' आइजोफोरा दिनै ओ हिसानखौ जोंङो उइभिं सेन्टारफोर खुलिनानै गोबां जि दानानै दिनै फालांगि बिथिङावबो जौगाहोनो हादों गाव गायनि न'खरखौ लोगोसे गाव गायनि हारिमुखौ सिबिनायजोंबो जों जेरै हारिमुखौबो लाखिबाय थादों बेयो जोंनि थाखाय मोजांनि खोथा आरो जाय हारिमु अनफावरि जायजों जेरै दामनाय देनाय मुसुरनाय रोजाबनाय बिथांमोनाबो दिनै बागुरुमबा मोसानायजों लोगोसे जोंनि बर'नि खाम जथा सिफुं ओ सेरजा बेफोरखौ दामनानै दिनै ओ बैसागो बा दौदिनि मोसानाय बेफोरखौ जों दिनै गोबां जायगायावनो दिन्थिफुङो जेरै जोंनि बर'नि गिदिर गिदिर प्रग्रामफोराव जेरै बाहागो लानायखौ नुयो आरो बेफोरबो जोंनि हारिमुखौ जोंङो गोजौ फारसे दावगाहोनायनि बेफोरबो मोनफा मोनफा खामानि आरो माने हारिमुखौ जों सिबिनो रोंनांगोन जों जि जों थानो हागौ गोबां जायगायाव नङा होमबा सोरबा थागोन आसामनि बाहेरायाव सोरबा थागोन दिल्ली बमबाय अब्लाबो बिथांमोना गाव गावनि हारिमुखौ लाखिनांगोन आरो। बैसागोफोर फैयोब्ला जोंङो गाजा गोमजा मोसानाय बेफोर रोखोम हारिमु जोंनि कालसारखौ जोंङो लाखिनांगोन अब्लासो जोंङो जेरावखि थाया मानो गाव गावनि हारिमुखौ गाव गोरबोजों मोजां मोननो अनसायनो बयबो रोंनांगोन आरो। मानोना हारिमुखौ सिबिनाय बा हारिमुखौ जौगाहोनाया गाव हारसिंनिल' बिबान नङा नङा होमबा नों जिखि जाया जायगायावनो थाया मानो आरो नों जि बर' हारि हिसाबै नोङो बर' हारियाव जोनोम जाबाय नों गाव गायनि हारिमुखौ मोजां मोनो हायाब्ला गुबुन हारियाथ' नोंनि हारिमुखौ बोजोबनानै लाया नङा होमबा बियो सैथो खोथा बेखायनो गाव गायनि हारिमुखौ गाव बोजोबनानै लानाया जों साफ्रोमनोबो जोंनि इयुन जोलै बर' माहारिनि दायथ' होनानै आं सानो आरो नोंथां अब्ला नों थाङा हारिमुनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना।
औ नोंथां ओ हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंङो मो मोनसे हारिनि आयना होननानै जोङो बुङो आरो बा मिथियो माने बै ओ हारिमुआवनो मोनसे हारिनि गासै बिथिंफोरा बेरखाङो जेरै जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय ओ बिसोरनि जिउ खांनाय राहा माने गासै बिथिङानो बे हारिमुनि गेजेरजोंसो बेरखाङो बा हारिमुआवनो थाजोबो बेनिखायनो जोंनो मोनसे हारि महरै सिनायथि जानोब्ला बा थानोब्ला बियो हारिमुवा माने गोनांथार जोंनो बा थाथारनांगोन जोंनो ओम बेबायदिनो जोङो ओ हमनानै ला जोंनि ओ गाननाय जोमनाय नि बेलायाव जोङो मोनसे हारिया एबा जों हारि होननानै सिनायथि जानोब्ला बियो गाननाय जोमनाय थानांगोन गावनि आंगो जेरै जोंहा बर'फोरा दंखायो दख'ना ओ आर'नाइ गामसा ओ बैफोरबायदि ओ गाननाय जोमनायनि गेजेरजों अ अ सिनायथियो बर' होननानै बा बेयो मोनसे गुबुन आलादा ओ हारि होननानै जों सिनायथि जानो मोनो
औ
बेबायदिनो जोङो आरो जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोंनो ओ मोननो हायो जेरै ओ जोङो माखासे जोंनि दोरोङारि जानायफोर दङ जों बेखौ जों बर'फोराल' जायो होननानै बुंनांगोन आरो जेरै नारजि नारजि अमा जानाय बा सबायाइ खारै सबाइ साम' जानाय बिदिनो अनला अनला मेवाइ जानाय बा अनला खारै जानाय बेफोरबायदि ए बैफोर मैगंफोरा जोंनि बर'फोरनि होननानै जोङो ओ बुंनांगोन ओ बिखौ बिखौ माने बे ओंख्रिखौ होनोथाय जों बर' फोरनि ओंख्रि होननानै जोङो मिथिखायो बा जों बर'फोरा बयबो मोजां मोनजानाय मोनसे ओंख्रि आरो बेफोरो बेफोरबो माने मोनफा मोनफा हारिमुनिनो ओ बाहागो बेफोरो ओ बेनि उनाव जोङो ओ हाग्राफोरावबो जोङो बायदिसिना मैगंफोर जों नायगिरनानै जायो जायफोरखौ गुबुनफोरखौ जों जानाय नुनो मोन माखासे बैयो लाफा सायख' बा खुंखा बैफोर मैगंफोरखौ जोङो ओ गुबुनफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोना जों बर'फोराल' बेफोरखौ नायगिरनानै जोङो बांसिन जाफैनायखौ जों नुनो मोनो जेरै खेरादाफिनि दङ लोगोसे बेेफोरखौ जायो आरो जों बेफोर मैगंफोराबो नो मोनसे ओ गुबै ओंख्रि होननानै बुंनांगोन बेनि उनाव जोङो ओ जोंनि न'खर खुंनाय जोङो माबायदि न'खराव थायो ओ जोङो जों न'खराव मा खालामो जोङो बयबो अमा दाउ फिसियो बेफोर बेफोरबो जोंनि मोनसे हारिमु होननांगोन आरो बे अमा दाउ फिसिनायाबो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि सुबुंफोरा ओ बायदिसिना ओ दाउ अमा ओ बोरमा हांसो फिसिनानै जोङो नखरखौ ओ सामलायबोदों बा रां खामायनानै जोंनि न'खरनि नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो बेजोंनो ओ सुफुंनो हादों बेबायदि होननांगोन। ओ लोगोसे आरो हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेराव गोबां ओ हारिमु दङ जेरै बायदिसिना आखाइजों बानायनाय बा दाजानाय औवा दंफांजों बानायजानाय जेरै ओ जों जोंनि बेसादारि हारिमुवाव गोलैनाय मोनसे जेरै बाहागो ओ जोंनि ओ जेरै खखा ओ खाखि हेबनाय सेन हेबनाय ओ बेफोर खफ्रि हेबनाय बेफोरबो जोंनिनो मोनसे ओ हारि हारिमु। बा जोंनि बर' हारिनि मोनसे बैफोरबो सिनायथि। बा हारिमुनि बाहागो जों बेफोरखौ जों हेबनो रोंगौ दा दाला सान बै ओ बेफोरखौ जोङो महर होनानै हेबनो रोंगौ बेफोरबो मोनसे मोनफा मोनफा जोंनि ओ बा हारिमुनि बाहागो। थिग बेबायदिनो जोङो बै मोनफ्रोम बिथिंखौबो जोङो लाखिनांगोन अब्लासो जोङो मोनसे हारि महरै सिनायथि जागोन मानोना ओ जोङो हारिमुखौ माने लाखिथारनांगोन आरो मोनसे हारि जानानै थायोब्ला।
औ
बेबायदिनो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा औ
औ नंगौ जोंनि हारिमुवा जों ओ गोदोनिफ्रायनो जों बर'फ्रा सिबिबोदों आरो आथिखालावबो जोङो हारिमुनि गेजेरजों जों गोबां खामानिखौ जों मावलांनायखौ जों दिनै नुयो। माने हारिमुखौ गारनानै जों मोनसेबो खामानि मावनो हाया आरो जोङो बुहुमाव जोङो हारि बर' हारिखौ जों सिनायथि होनोबा जोंनि गाननाय जोमनाय जोङो बेफोरखौ जों लाखिथारनांगोन बर'आदि ओ गोदोनायाव आर'नाइ लायो गामसाखौदि जों बर' गावनो दानानै गानो थिग बिदिनो आइजो फोराबो जेरै दख'नाखौ जों दानानै गावनि आ खाइजोंनो दानानै जों दिनै जि जोमखौ गानो बेयो जोंनि मोनसे से देरगानाय खोथा नङा होमबा मुलुगाव गासै हारियानो गाव गावनि जि जोमखौ दानानै गाननायखौ जों नुवा नाथाय जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा गाव गावनि आखाइजों दानाय लुनायखौ जोङो एसेब्लाबो रोंगौ बे जोंनि देरगानायनि खोथा नोंथां मानोना जोङो गामि ओनसोलाव थानाय बर' आइजोफ्रा गाससिबो जि दानो हायाब्ला बो ओ गुजि दाइनजि जौखोन्दोनि मानसिफ्रा जि दानो रोंगौ आरो नाथाय खायफा खायफा समनि आंखालाव बिथांमोनहा जेरै दानो सोलाबा नाथाय जि दानोखौ रोङो आरो आरो जोंनि जोंनि बे गाननाय जि जोमाव जोङो गोबां आ गरखौ जों एरखांहोनाय नुयो बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोर मोजांनि खोथा आरो जोङो जोंनि हारिखौ आरो जोंनि गुबुन फारसे आवगायलांहोनोबा दिनै जोङो हारिमुखौ जोङो। फोथांनानै लाखिनांगोन जोङो बर'फोरादि हा आबाद मावनानै बा जोंनि खामानि मावनानै जोङो जायो। बिदिनो जोङो सेन जेखाइ खबाय हमनानैबो जोङो बर'फोरा जायो। बेफोरबो हारिमुनि मोनफा मोनफा बाहागो आरो हारिमुखौ जोङो। ओ से मिनिट नै मिनिटआव जों बुंफोरनानै जों फोजोबनो हाया माने। जोंनि हारिमुवा जोबोर गोजौ फारसे जोङो दिनै दावगालांनायखौ जोङो गोबां नुबाय आरो इयुनावबो जोङो हारिमुवा जोंनि बर' हारिमुवा गोजौ फारसे दावगालांनायाव बिथाङाबो बिबान आरो आंनिबो बिबान नङा होमबा हारिमुखौ सिबिनो जों रोंनांगौ। गोसो गोरबोजों जों बजबनानै लानो हानांगोन अब्लासो जोंनि बर' हारिमुखौ जोङो ओ गोजौ फारसे जों दावगाहोनायाव माने मोजां फिथाइ मोनगोन आरो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां औ